थ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनानो मोनदोंना मोनाखै?
ओं दासो खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङालाय
नों इदिनो खामसालियाव जरायनानै दङ नोंलाय?
मा खालामदों।
आङो नै ओंखाम खै संखांनानैसो नै एसे बारान्दायाव दंफैयो।
उम मा ओंख्रि संखो?
दालि ओमफ्राय ना बाथोन ओमफ्राय मेगि संदोंमोन आङो।
गोथावनो
औ नोंथाङालाय? नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि संगासिनो दं।
माबासो जोंहा बेलाहिजों ना गोरानसो जेबो गैया‌।
ओं गोथाव होनबालाय
एसे बांद्रायबो नङा।
औ।
ओ।
बोथोरा मादि नोंथां नोंसोरनिथिं
बोथोरालाय दहाय बिराद माने अखा खोरोमगोन बादिनो नुफ्लामदोंमोन आरो गोसोम जाबोजोबदोंमोन ओमफ्राय दायो स्रां जाफिनबाय नोंसिनिखैलाय?
जोंथिंबो दहाय बिदिनो जादोंमोन जोबोद बार बारदोंमोन बारहुमखा फैगोन बायदि मोनदोंमोन आङो इ दा बिजों दंथ'यो आरो दा जेबो गैथ'वा। अखाबो हायासै
उम अखा हागोन बादिनो बोफ्लामलायबावो।
औ मोफ्लामनायलाय मोफ्लामगासिनो।
नोंथाङालाय दिनै मा मा खालामखो
दिनै जेबोथ' मावनाय जायासै आङो बिदिनो न'आव जिरायनानै थादों आरो ओमफ्राय एफा एनै न'नि खामानिफोर मावबाय नोंथाङालाय
आंबो दिनै जेरावबो गायनाय फुनाय जलियासो आरो न'आवनो थानानै बिदिनो न'नि खामानि मावनानै थाथ'बाय
मोजाङानो
औ
हम
न'खरफ्रा मोजांना नोंथां
औ थिगानो
औ
नोंथां मोननालाय
जोंहाबो बिदिनो गेजेरावनो दङ
ओम
नोंथांमोनथिं बेलाव ओंखारोना ओंखारा बेलाव ओंखारगोनना ओंखारा नोंथांमोनथिं
आयै बेलावलाय ओंखारो ओमफ्राय देग्लाय ना गुरनायावलाय बायाखै आरो मानसि फोरनाव एसे खम मोनदों आरो बेलावफोरखौ
औ
सिगां बिराद ओंखारोमोन ओमफ्राय दायो एसे खम जादों आरो
औ
ओं
नोंथाङाबो ना गुरो होनबा
औ जोबोद मोजां मोनो आं ना गुरनो
औ ना मोनसो गारो खोमा नोंथाङा
बांद्राय बिदिनो जखानि आरो
औ
नोंथाङालाय
आंबो बिदिनो मालाबा मालाबा गोसो जाबा गुरो नोंथां
उम
औ
नोंसिनिखिसो ना मोनसोगारो खोमा नोंथांमोननिखि
मोननायालाय बांद्राय बिदि मोनद्राय मोनदायग्रा मोनदायग्राबो नङा बिदिनो गेजेरावनो आरो ना मालाबा समाव मोनो मालाबा समाव मोना
अ
जोंखैबो बिदिनो बारा गैयालै एफा एनै
औ औ अख्राङाव हाथरखियानो गैला नोंथां
ओं अखा हसिगोनसो खोमा
अखा हागोन बायदि मोनदों
औ
मैया हराव जोबोद अखा हादोंमोनना नोंथां
औ बारबो' बारद'सो गारदोंमोन
जोंथिंबो बिराद दै देरला बायथारदोंमोन
औ दसेनो खरानबो जायो दसेनो दैबो लोमो बिदिनोसै
औ न'खरफ्राव गासिबो दंजोबो?
औ दंनाया दङ' गासिब्बो नोंथांमोननियालाय?
हो?
नोंथांमोननियालाय दंजोबो?
औ जोंनाबो दंजोबो।
ओम ओमफाय ख ख'बरफ्रालाय थिगानो दा?
ख'बरफ्रालाय मोजां
ओम
गेजेरावनो दं आरो खबरफ्रालाय जोबोद एम्बु गाबदों जोंथिं नोंथां
ओं अखा लेंहरदों।
ओम थाइफ्रिगासिनो दं।
ओम अखा हासिगोन इयो
अखाया औ
नोंथांमोनावलाय मा मा फिथाइ दङ' खोनादों?
जोंहा ओ थाइगिर फिथाइ दं, जल'फि दं, आनारस दं ओम ओमफाय आमलाइ दङ' बाय खामब्रेंगा दङ' बायदि बायदि दङ' आरोना नोंथां
ओं मोजाङानो
नोंथांमोननि न'आवलाय मा मा फिथाइ दं?
जोंनावबो इदिनो
जल'फिफोर दङ' ओमफाय थाइजौ, जुमब्रा इबायदिनो सेलेखाफोर दं आरो खान्थालफोर ओम
जुमब्राखौ नोंथांमोननाव मेसेङाव जाहैगोन दे।
जायो जाफैबानो जाबाय।
औ थांगोन
ओम ओम
जेरावबो बेरायथ'वाखैना नोंथां?
बेरायनायालाय बेरायाखै दायो गरम बोथोर नालाय मेसेङावहाय आराम बेरायनोसै
औ
नोंथांमोननालाय आबादफोर इदिनो मावगोना मावा? मैगं-थाइगंफोर इदिनो एफा एनै जानो थाखाय
आबाद आबादा जोंथिंलाय इदिनो मैगं-थाइगं गायो आरोना
ओ
ओमबाय माइ गायो बेल'सो बांद्राय इदि बेलेग आबाद खालामनाय जाया आरो
ओम नोंथांमोना इदिनो मागो समाव मा मा फिथा जायो?
जोंहालाय ओ मागो समाव इदिनो ओ माइब्राजों बानायनाय ओ फिथा एन्थाब, लावदुम, फिथा लावदुम ओमफाय ओ फिथा सिथाव थावनि सिथाव आरो ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि आरो
उम
नोंथांमोनालाय मागोआव मा मा माबा जायो
जोंनाबो बिदिनोसै थावनि फिथा ओमफाय एन्थाब बेल'सेसो ओमफ्राय रिं फाफाफोर एवो आरो इदिनो
औ
गाइखेर साजों जोबोद गोथाव जायोना नोंथां
औ गोथाव जाथारोथ' आरो
औ
मालाय नोंथांमोनखैसो बैसागुआ ग्रोम ग्रोम जाथारोखोमा ना रंजा खुसिनो
औ नोंथां जायो मालाबा नोंथाङाबो फैगोन बोसोराव बैसागो मोसानो फै
उम
नोंथाङालाय जि दानो रोंगोना रोङा
जिथ' बांद्राय माने रोंखाथारानो जिखौनो दानो
औ
उम नोंथालाय रोंगोना रोङा
आंबो रोंस्रायानो नोंथां
उम देनां सोलोंनोसै
हो
देनां सोलोंनोसै
औ औ गोदोनि दिनावसो जोबोद मानसिफ्रानो
उम ओं दानि जुगावसो रोंला
औ दानि जुगावथ' बिदिनो गोजोनथार नालाय
उम
जाला
उम हेलौ
औ नोंथां औ
उम
मेसिनजोंसो दाजोबो नालाय नोंथां
औ
नोंथांमोनखै माने मा मा ना मोनो गुरबा ओमफ्रायो
ओ मालाबा सिंगि मोनो मालाबा मागुरबो मोनो ओमफ्राय इदिनो फिथिख्रि ना मावा ओमफ्राय गोरि नास्राय बला बाथिया
ओं ओं
नोंथांमोनिथिंलाय मा मा मोनो
जोंनाबो बिदिनो नास्राय गोरि ओमफ्राय बा बालाबाथि एसे एसे गोरलै गोरलै आरो बद्रायबो गिदर गिदिर नङा ओमफाय बिदिनो फिथिख्रि खावैफोर इदिनो मोनो आरो एफा एनै एंखावरिफोर
दे बिदिब्लालाय नोंथां।
ओं ओं दे होमबा ओं ओं